थ हेल' ओ खोनादोंना नोंथां औ। ओ नोंथाङा फ्रियावनो दङ ना नोंथां?
औ फ्रियावनो दं नोंथां।
ओ नोंथाजों होनबा आं दसे सम सावरायफानो हागोन्ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
ओ होनबा जोङो मोनसे टपिक नि सायाव सावरायदिनि ओंखाम ओंख्रि संनायजों लोगोसे मोनसे अला एबा हटेल खुलिनानै जोङो माबायदि मुलाम्फा खालामनो हायो। आरो मा मा ओंख्रि सङोबा जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेलखौ संनानै गुबुन जाथिफोरनो जाथि जाहोनाया मोनसे सिनायजाथाव जागोन ना जाया बेनि बागै जोंनि सावरायदिनि। जागोन नोथां ओ बेफोरबायदिनो ओ जुदि गलाफोर खुलियोब्ला एबा जोङो जायगाखौ नायनायनि सिगां मोनसे दखान एबा हटेल खौजों खुलिनाय जायो नङा होनोमबा?
औ।
जेरै' बे जानो थाखाय बे जायगाखौ जोङो नायनानै हाय गथ' लामा गुदियाव जाय मानसिफ्रा बांसिन जागोन जाय मानसिया ओ बांसिन थागोन बे जायगायाव थानानैहाय माने दखान खुले खुलियो आरो ना। आरो बेफोरनि गुबुन गुबुन नाम दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ।
गुबुन गुबुन जेरै' ओ हमनानै लायोबा ओ बाजै ह टेल बिजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जासुला हटेल बेफोरबायदि गोबां गुबुन रोखोमनि दा खौ जों नुनो मोनो आरो ना। बेजों लोगोसे बर'नि जाग्रा हिसाबैथ' जोङो मिथियो नङा होमबा जेरै हमना लायोब्ला नार्जिजों अमाजों, अनलाजों दाउजों, बिजों लोगोसे सबाइजों साम'जों नङा होनबा नोंथां? नार्जिजों अमाजों संनो थाखाय जोङो सिगाङावहाय बेखौहाय जोङो मा खालामगोरो हटेलफोरावहाय जुदि संनानै होनो थाखाय जोङो सिगाङावहाय बेफोरखौहाय बेफोरबायदिनो अमा मेजेमजों बेखौ संनाय जायो आरोना आरो नारजिनिखौ जों फाथोनिफ्राय मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां? फाथोनिफ्रायसो जोङो मोनो आरो ना। ओ बेखौहाय जोङो सिगां गोखा गोदै नागिरना लानायनि उनावहाय बेखौहाय खाखांनानैहाय बेखौ सान्दुंङआव फोरानफैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेखौ फोरान फैखांनायनि उनावहाय बेखौहाय थिग बेफोरबायदिनो खालामनानैहाय ओ जेब्ला रानो अब्ला बेखौहाय जाय ओंख्रिजों संगोन एबा जाय बेदरजों संगोन बेखौ लाबोनानैहाय सिगाङावहाय बेफोरबायदि ओ नारजिखौ जा खिनि हटेलाव सङो नालाय बेखौहाय गोबां माने जखा लानानै बेखौ संनायखौ नुनो मोनो आरोना। थिग बेफोरबायदिनो संनायजों लोगोसे ओ बेखौबा सिगाङाव जोङो सायनानै लाग्रो बिलाइखौ आलादा रोदाखौ आलादा खालामो बिनि उनावसो ओ बेखौहाय संनाय जायो आरोना। आरो एखौ संनायनि आगोलाव सिगां अमा मेजेमखौ जोङो सिगां सावना एवना लाग्रोयो आरो ना। थाव, संख्रि, बानलु बायदिसिना होनायनि उनावहाय बेखौहाय एवना लाख खायनि उनावसो नार्जिखौ सङो। बेजों लोगोसे नार्जियावहाय जाखिनि खारै बे मोनहोनो थाखाय एबा ओ बेखौहाय ओ जानो थाखाय मोजां जानो हानाय बायदि बेखौहाय मा गिलि होनो थाखाय खारै होनाय जायो आरो ना। आरो सोरबा सोरबा सदा होनायखौ नुनो मोनो।
औ
थिग बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि खालामनाय जों नुनो मोनो आरोना। बेफोर दि संनानै मोन से एल अमाजों मोजां संनानै बेखौ फोमोननायखौ नुनो मोनो। बेनि उनावहाय गोबां जाथिफ्रा मानसि जाफैनानैहाय मोनसे गोथावखौबो जों नुनो मोनो आरो ना।
औ
आरो बेजों लोगोसे बुंनो हाबावोदि सबायजों साम'जों सबायजों सा म'जों जों माबोरै संहोदो होनब्ला सबायखौ जों सिगाङावहाय ओ दैमा दैसाफ्राव जों नागिरना लायग्रोयो नङा होमबा नोंथां? दैमा दैसायाव ला-लाबो नायगिरना लायखांनायनि उनावसो बेखौहाय सिगां मेगनाव गारो बेनि उनाव लान्जायखौ दानस'यो। ए बिनि उनाव मोजाङै सुयो आरो ना। सुना लाबोखा खांनायनि उनावहाय सबायखौ जोङो मोजाङै सिनखावनानै एबा देग्लिनानैहाय बेखौहाय मा ओ बेफोर बादि ओ सायदाव दोनखाङो आरोना। बिनि उनाव साम'खौ मोज जाङै एवनायनि उनावहाय सबायखौ जोङो संनायखौ नुनो मोनो आरोना। बेफोर बायदि स संनायनि गोबां जाहोनायजों लोगोसे ए बेफोरबायदि ओ बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना।
ओं
फिजों लोगोसे जोङो ओ बेखौहाय हटेलाव जाहोनानै मोन से बर'नि मोनसे खाजा होननानै जों सिनायहोनो हायो। आरो बुंनो हाबाव दि जों अनलाजों दावजों अनलाजों दाथ' मोनसे बर'नि मोनसे जामुं होननानै जों मिथिनो हायो। नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो अनलाखौथ' जोङो माइरंनिफ्रायनो मोननाय जायो। ओ जि सिगां माइरं बाबो जोङो बेफोरबायदिनो ओ मोजाङै ओ बेफोर ग्रानदार मेसिनजों देग्लिनायखौ नुनो मोनो आरोना। देग्लिनायनि आगोलाव बेखौहाय ओ बेफोर बायदिनो ओ मायरंआखौ बिदिनो सोमना लाग्रोयो आरोना। ओ बेफोरबाय दि ओ थामजि मिनिटसो मोजां सोमना लाखांनायनि उनावहाय बेखौहाय जोङो मोजाङै ग्रेडार मेसिन नङाबा ओ थु सिखा बादि देना लानायखो नुनो मोनो उवालफोरनि गेज जे जोंहाय गायखंफोरनि गेजेरजों दैना लाखांनायनि उनावहाय बेदरावखौ मोजां एवनानैहाय थिग फादिनो बे देना लानाय गुन्दैयावहाय दै होनानै मोजाङै बेखौ लगायनानै संनायखौ नुनो मोनो आरोना। जेब्ला मोनो अब्ला बेखौ जाहोनाय जायो आरोना। आरो एफोरदि जाहोनानै मोनसे ओ मोनसे बर'नि मोनसे जामुं होननानै जों बेखौ सिनायथि महरै जोङो जाहोनो हायो आरोना। आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा ओ मेवाइ ओंख्रै जायखौ औवानिफ्राय मोनो। बिनि बागै सुंद'यै होननो हागोन नामा?
औ मेवाइखौथ' जोङो गोबां रोख खोमनि संनानै जानो हायो जोङो। मेवाइजों ओ अनला मेवाइ अनलाबो संनानै जानो हायो। आरो उम गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो संनानै जानो हायो आरो ना। ओ जेरै जोङो मेवाइजों अनलाजों सङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो। ओ औवानिफ्राय जे गोरलै उ खिलियो औवा खिलियो बेखौनो जोङो मेवाइ होननाय जायो। बेखौ जोङो दाननानै नानै लाबोनानै बिनि जे बिगुर थायो खलथा बेखौ जोङो ओ जिरनानै गारग्रोनांगौ आरो गारग्रोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ आराम मिहि मिहि हानानै लाग्रोनांगौ। लाखांनायनि उनाव जोङो जे नोंथाङा सिगाङावनो बुंलांखाबाय जे जोंनो अनला जानो थाखाय जोंनो माइरं नांगौ ओ माइरंखौ जोङो दसे गोबाव सोमहाबना दोननानै बेखौ जोङो ओ आजिखालिथ' ग्रेन्डार मेसिनफोर दङ बेफोरावनो जोङो ओ उनग्लिनानै बा जोङो उवाल गाहेनफोराव देनानै लानानै जोङो बेखौ ओ दोननाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो मेवाइखौ हाखांना लानानै बेखौ जोङो
ओ खारैजों बा दैफोरजों एसे रुगारनांगौ जे बियो ओ गोखा जाया आजिखालिथ' मेवाइ फोराबो एसे एसे गोखाफोरो थायो बिनि थाखायनो जोङो रुगारनानैबो गारो आरोना। ओ बिनि थाखाय ओ रुगारना गारखांनानै जोङो मेवाइखौ आरामसे एवो पियास सेरनानै थाव सेरनानै जोङो मेवाइखौ होस'नानै एवनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो मस्ला, मस्लि फोरबो देनानै होनांगौ बानलु संख्रि देना होखांनायनि उनाव जोङो आराम एवखांनानै जोङो बेखौ दैजों रुनाय जायो। आरो रुखांनानै ओ गो गोदौ होनानै जोङो जे अनला दैखांनाय बे खौ जोङो स्रो-स्रो गारस्रोनानै होयो। बा जोङो ओ दैफोरजोंबो गलायनानै होनो हायो आरोना। बिदि होखांनानै जोङोथ' अनला ओंख्रिफोर जानो थाखाय जोंनो खारैनि गोनांथि खाथार जोङो खारैखौ एसे होनानै ओ नांजासे होनानै जोङो बेखौ अनला ओंख्रि खालामनाय जायो आरो। आरो मेवाजों गोबां-गोबां रोखोमनि ओ बानायनो हायो जोङो ओंख्रिबो जानो हायो। आरो मेवाइखौ जोङो आसारबो खालामनो हायो ऐ जोंनि बे जायगायावथ' जोङो मेवाइखौ ओ बिदिनो बिगुर जिरनानै मिहि मिहि हानानै बिदिनो दानग्लिनानै गिलासफोरजों स्टिलनि गिलासफोरजों दानग्लिनानै जों मिहि मिहि खालामनानै बेखौ ओ बयामफोराव बा बथलफोराव सोनानै दोनो दै एसे होनानै आरो बेखौ जोङो ओ मास मोनसे बा मोननैफोरनि ओ गेजेराव जोङो बेखौ ओ संनानै जानाय जायो आरो। बिदिनो जों बेखौ मेवाय गोखै होनो आरोना गोखै खालामनानै ओ जोङो जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बिदिनो गोबां रोखोमनि मानसिफोरा बानायनानै जायो बिदिनो ओ बिदिनो औवा गुबै औवा गुबै फोरनि मेवाइ मेवाइखौ मेवाइ गोरलैखौ लाबोनानै बिगुर जिरनानै इदिनो अरफोराव सावफ्रामनानै बेफोरबायदिनो जायो आरो मान मानसिफोरा गोबां रोखोमनि संनानै जायो।
जायो
ओ औवाजों औवा मेवाइजों दालिजोंबो संनानै जानो मोजां जोङो गिबियावनो औवा मेवाइखौ ओ बिगुर जिरनानै मिहि मिहि हानानै लाग्रोनांगौ बिनिफ्राय जोङो दालिखौ सु दालिखौ सुनानै लानानै ओ बिदिनो थाव संख्रि बानलु सेरनानै जोङो दालिखौ। होस होनानै एवनाय जायो बिनिफ्राय ओ बिदिनो मस्ला मस्लि होनानै जोङो दालिखौ आराम रुइहोनांगौ आरो दै होनानै बिनिफ्राय जोङो मेवाखौ बिदिनो गोखा खारनायनि थाखाय जोङो एसे एनै रुगारो रुगारखांनायनि उनाव जोङो बि बेखौ दालियाव होस'नो आरो ना दालिया जि साग्लिखांबा बेखौ जोङो दालियाव ओ अ आंनिया गोरोन्थि जादों मेवाइखौ जोङो गिबियावनो एसे एवफ्रामना लाग्रोनांगौ जे मेवआ मिलौनायनि बिनिफ्राय दालियाव जोङो होस'नो आरो बिनिफ्रायनो जोंना दालिजों मेवाइजों जोबोरैनो गोथाव ओंख्रि जाहैयो आरो
ओ दा नोंथाङाबो एसे खोन्थानानै होदो ओ नारजिजों ओ अमाजों माबादै सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो?
ओ जागोन नोंथां ओ नारजि अमाथ' आं सिगाङावनो होनखाबाय नोंथां थि बेफोरनो संनाय जायो जेरै नारजिखौ जोङो गोखा बिदै सायख'ना लाबोखांनायनि उनावहाय सिगां जोङो सदा बायदिसिनाजों लोगोसे कारैखौ रेडि दोननानैहाय अमाखौ सिगां एवगना लानाय जायो आरो ना बिनि उनावहाय नारजिखौ संना लानायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जों हटेलफोराव होनो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जोङो संना होनायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै हमनानै लायोब्ला बे फोरबायदिनो ओ गोथां मेगन मेसें बोथोराव जोङ गोबां मैगं थाइखौ मोनो अलकबि बान्दा कबि आलु बायदिसिनाखौ मोजां मोजां थाग्रा थाग्रा मैगंखौ जों मोननो हायो आरोना जों लाइ लाइफोरखौ जों मोननो हायो नङा होमा नोंथां। बेफोरनिफ्राय जोङो बेफो फोरफोरखौहाय हटेलफ्राव होनानै गोबां रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो क कबिफ्राखौजोङो बेफोरबायदि ओ फ्राय बाजाफोर लाएवनो हायो बेनि लोगोसे आलुफोरखौबो गोबां रोखोमनि एवनायखौनो होनो हानाय होनो हायो जेरै बुंनो थाङोदि आलुफानथाव गोबांजों जाजायो जेरै नाजोंबो जाजायो अमाजोंबो जाजायो। गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंजों एबा मोगां रोखोमनि बेदर थ बेदरफोरजों जाजायो आर ना। बेफोरबायाददि जाजानाय खौ जों मोननो हायो बेजों लोगोसे आलुखौ बा सिुस फानायनायावबो खालामनो हायो बेजों लोगोसे भाजा बाथोन बायदिसिना खाराव जों बानायनो हायो आरोना। आरो बेजों लोगोसे जोङो बेफोरखौहाय हटेलाव होनो थाखाय बेफोरजों लोगोसे गोबां मैगं थाइगं जोबबा नोंथाङ होनखाबाय ओ गोबां रोखोमनि बेदरजों संनाय ओंख्रि बेफोर संनाय जेरै ओ बर'नि खाजाफोर जेरै दिंखियाफोर दङ जेरै ओ थास' दङ थारुनजों बेफोरबायदि अमा बायदिसिना संनानै होनो हायो। गोबां रोखोमनि बेफादाव संनानै होनानै जोंनो मा बर'नि मोनसे जामुं खाजाखौ दिन्थिफुंनो हायो आरोना गुबुन मानसिफोरनि सिगाङावहाय आरो जाहाथे बिसोर‌ सोरो जानानै माने मोजां मोननो हानाय बायदि थिग बेफोरबायदि खालामोब्ला माने बर'फ्राबो मोनसे जौगाथायाखौ जों लाबोनो हागोन बेजों लोगोसे फैगोन सम फ्रावबो जोङो एफोरबायदिखौ दिन्थिफ्लांबाय थायोबा एबा दिन्थिलांबाय थायोब्ला जों मोनसे सिनायथिखौ लाबोनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायोदि नाफाम जायखौ जों बर'फ्रा मोनसे ओ बर' नाफामखौ जोङो गोथाव मोनो नङा होमबा बे नाफांखौ बानायनो था खाय एफोरबायदि गोबां माने नाखौ हमनानै लाबोखनायनि उनाव बेखौ फोरानो आरोना। गोरानखौ मोजाङै दोखो दोखो दिग्लिनानै बायदिसिना होनानै बेखौहाय ओ औवा हासुंफ्रावहाय सोनानैहाय लायफ्राव जुना सोनानै होनायखौ नुनो मोनो आरोना बेफोरबायदि सोनानै ब्ला बियो बारनांयि जायगायाव सोनानै दोनदो बेखौ गोबाव सम सोना दोनखांनायनि उनाव बेखौहाय मा जानो थाखाय फाननो थाखाय पेकेटाव सोनानै जेनेबा हटेलफ्राव होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नङा होमबा नोंथां
औ औ ओ औ औ नोंथां औ औ दोनथ'लायनोसै